हेल'
थाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा दसे सम ओरैनो दङब्ला आंनो दसेनि थाखाय सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन
औ बिब्दिब्ला आङो नोंथांनियाव फंसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा फोरमायलांबानो जाबाय
औ नोंथां जागोन दे
औ जोंनि दख'नाया गोदोनिफ्राय माबायदि बानायबोनायमोन दासिमाव माबायदि बानायो जोङो माबायदि जौगाबोखो आरो गाननायखौ नुबोखो नोंथाङा अन्नानै एसे फोरमायना खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां
जेब्ला दख' नाखौ गोदोनि समनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा गानबोनाय जायोमोन। दख'नाखौ बर' आइजोफोरा गाव गावनि न' न'आवनो
औ
गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ एरनानै
औ
दख'नाखौ जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना खालामनानै गाननायनि थाखाय दख'ना मुं दोननाय जादों आरो
औ
दख'नानि गाबा गोबां रोखोमनि जायो नोंथाङा बेखौथ' मिन्थिखागौ
औ
दखनाखौ मोननै रोखोमै मोननाय जायो जोङो
औ
मोनसेया दख'ना थावसि आरो मोनसेया आगर गोनां दख'ना
औ
दख'ना थावसिखौ हाबायाव द हिन्जाव गोदानफोरा गाननाय जायो आरो गुबुन मोनसे एसे हाबायावबो गानबावनाय जायो बेखौ खेराइ फोरबो फालिनायाव दौदिनिफोरा गाननाय जायो
औ
आरो आगर गोनां दख'नाखौथ' बयबो गानखायो
औ
आगराव गोबां रोखोमनि समायना रमायना गाबजों गोबां गोबां महरनि आगर एरनाय जायो
औ
दख
बिब्दिब्ला जोंनि दानि जुगावहाय दख'नाफोरखौ जोङो माजों माजों दानानै माबायदि माने फाननानै माबायदि जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों दायो
दख'नाखौ आ आथिखालाव गोबां दा जारिमिनफोराव गोबां गोबां रोखोमै दानाय जायो दख'नाखौ आथिखालाव मे सिनावबो दानाय जायो
औ
बिब्दिनो सिट बायनानैबो मेचिनजों बेखौ सुनानै गाव गावनो गाननाय जायो आरो गोबां रोखोमनि मडेल एबा डिजाइनफोर होनानै फाननाय जायो
औ
बेनिफ्राय दख'नाया बिब्दिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय नालाय आथिखालावबो बियो गोबां रोखोमै जौगाबोगासिनो आरो जोंनि बर' हारिनि दख'नाया थारैनो मुलुगाव गोसारनाय होननानै बुंनो हायो जोङो
औ बिब्दिब्ला दख'नानि बारै आंबो फंनैसो बुंनो सानदों दख'ना होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दख'ना गैयै समाव गोदोनि फ्राय माने ओ बंग्रायावसो थानायमोन नालाय जों सुबुं माहारि रिया जोङो गाननो थाखाय जि जोम गैया मोन नालाय बिनिफ्राय जोङो बिलाइफोर दंफां बिलाइफोर बेफोरबायदिखौनो गाननाय जाबोयोमोन नङा होनब्ला?
औ नोंथां।
बेनिफ्रायसो लाजिनायखौ जोङो खोबथेनो थाखाय जोङो ओ गोदान आगजुनिफ्राय गोदान गोदान माने सानखांनो हानाय ह साननो हनो हानाय गोहोजों जोङो माने मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनानै आइडिया दिरुननानै माने दख'नाखौ दिरुनबोनो हाबाय नङा होनब्ला?
औ नोंथां नंगौ।
औ औ बिब्दिनो जोङो बर' माहारिया बर' माहारिनि आइजोफोरा इन्दि लुनानै दख'ना दिरुननानै बेफोरबायदिनो दख'नाखौ ओ औवाजों बा गय दंफांजों साल खुन्था बानायनानै जोङो गाव गावनि आखाइजोंनो दाबोनानै बेफोरबायदि न'आवनो बयनियावबो गंफा गंफाबाबो साल खुन्थिया थानानै जोङो दाबोनो नानै गानबोनो हादों आरो गाव गावनो रांबो खामायनो हादों बेजोंनो नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां।
औ दानि जुगावबो माने जोबोद जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। माने जोङो दानि जुगावहायो जोबोद खम माने आखाइजों दानायखौ नुनो मोनसै नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां।
औ जोङो दायो बयबो माने बांसिनानो मेसिनजोंसो दासै आरो दानि जुगावहाय। मेचिनजों हायो। औ मेचिनजोंहायो दिरुननायखौनो जोङो बयबो गाननोसै माने दसेनो सानसेयावनो माने गोबां दख'ना हायो आरोखि मेचिनजों दाबा नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां।
औ गोरलैनिफ्रायनो गोरलै साननो हनो गियान मोननानै जोङो बेफोरबायदि बेसादखौहायो जोङो बाहायनानै ओ जोबोद दसेयावनो बुरजा बुरज जा दानो हानाय बेफोरबायदि मेचिनखौहायो दिरुननाय जादों। ओ बिनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि दख'नाखौ दिरुननानै हाथाय दखान बेफोरबायदियावबो मोननो थांसै मेर्ला बुरजा बुरजानो।
औ नोंथां।
ओ बेनिफ्राय जोङो दख'ना होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दख'नाया गोबां रोखो खोमनि आरो गोबां आगर फोरनि गो गोबांनो बेलेग बेलेग रोखोमनि द दख'ना थायो नङा होनब्ला
नंगौ नोंथां
जेरै जोङो ओ दखना दखना गुबै होनो आरो दखना थावसि दखना बिदन आरो मास साइस मायदि आरो बायदि बायदि दख'ना जोङो ओ मोननो हायो आरोखि दानि जुगावहाय गोबां रोखोमनि नामफोरबो दोननानै जोङो दख'नानि मुंखौ हायो दोननाय जायो आरोखि आरो जोङो दखनायावहाय गोबां रोखोमनि ओ आगरफोर मोननो हानाय जायो। गोदोनि दिनावथ' आ ओ ओ गोदोनि दिनावहायो माने जोङो सावगारि मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ नुब्लानो माने गोसोआव थानानै आगर सेबखांलाबायनो हायोमोननो नङा होनब्ला
नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओ बेबायदिनो गोदोनि दिनावहाय खनसे नुब्लानो गोसोआव थानानै ओ जेरै जोङो बैग्रिखौ नुदोंबा बैग्रि बिबारखौ नुदोंब्ला बेखौहायो जोङो थाबनो आगर एरखाङोमोनो आरोखि जि दानायावहाय
औ नोंगौ
हाजोखौ नुहुरोब्ला जोङो हाजो बेखौहायो आगर एरनाय जायोमोन बेफोरबायदिनो ओ खाथि हाथाइ बैग्रि बिबार बायदि बायदि आगरफोरनि दख'ना जोङो नुनो मोनोमोन आरो दानि जुगावबोथ गोबाङानो ओंखारसै माबा जुमखानो माबा पदमनिनो माबा बिबार दख'नानो बायदि बायदि दख'ना जोङो नुनो मोनसै नङा होनब्ला
नोंगौ नोंथां
बेफोरबायदिनो हाथायावहाय ओ जोङो बर' आइजोफोरा गोबांनो दख'नाखौ मोननो हा जै आरो जोङो गोबांनो गोदान गोदान ओंखारनाय माया गोदान ओंखारदों माया गोदान ओंखाराखै बेफोरखौहायो नायनानै जोङो गानो नङा होनब्ला
नोंगौ नोंगौ
औ बिदिब्ला गाननाय जोमनाय दख'नानि बारै नोंथांखौ ससे फोरमायबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
नंगौ नोंथां जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोराथ' दख'नाखौ बयबो गानखायो
औ
बिब्दिनो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो एबा सुबुंफोराबो जोंनि बर' हारिनि जि जोम एबा गानग्रा जोमग्राफोरखौ इदिनो ओ गाननानै मोजां मोनो
औ
आरो जोंनि बर' हारिनि दख'नाफोरा थारैनो जोबोद समायना आरो नायनो मोजां आगर आखाइ एरफबनाय
औ
गोबां रोखोमनि गाबनि जायो जेनेबा दख'नाफोराथ
औ
दख'नाखौ गावनि ओ इसानसालियावबो दानाय जायो लोगोसे आथिखालाव दख'नाफोरखौ उम इन्डास्ट्रिफ्राव दिहुननायखौ नुनो मोननाय जायो जोङो। बिब्दिनो जोंनि हारिनि दख'ना ओ थारैनो जोबोद समायना
औ
ओ थारैनो जोङो जोंनि बर' हारिनि जेनेबा जों गानग्रा दखनाफोरखौ न'आवनो दानानै लानो हायोब्ला बिराद मुलाम्फा जायो जों गाव गावनो।
औ
मानो होनोब्ला गुबुननिफाय बायोब्ला गोबां खरसा जायो बेखायनो गाव गावनि नआवनो ओ गाव गावनो हिसानाव दानानै लायोब्ला गोबां मुलाम्फा दङ।
औ माने दानाय जियाबो गाननो साबसिन जायो आरोना।
औ नोंथां औ
औ
नआव गोसोबायदि गावनि फसनजों दानानै लानाय जायो नालाय बेखायनो मोजांसिन आरो।
औ बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
ओं नोंथां
बिदिब्ला जोङो दसेनि थाखाय दोनथनाय जासिगोन होनबा दे नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ